औ खोनादों नोंथां खोनादों
नोंथाङा बे ओ गरमनि समाव माबाफोर हाबा मावोन नामा नोंथां
अ नोंथां आंथ' जेबो हाबाफोर मावखै माने बोथोराबो बिराद गरम नालाय नोंथां बेनिखायनो दं माने दंफां साहायाव ओरैनो जिरायनानै दं आरोना नोंथां
आ नोंथाङा ओ बिदिबायदिनो सानसुनि जानाय आदारखौ जाखांबाय नामा नोंथां
सानसुनि जानाय आदारखौथ' आं दहायनो जानाय जादों आरो नोंथां जिनै रिंगायाव
अ नोंथां मा ओंख्रि जाखो नोंथां
ओंख्रियाथ' बारा गोथाव नङा नोंथां आलु फाजासो
नोंथां गरम बोथोर एबा दैजलां बोथोराव बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो जानांगौ नोंथां मानोना गोबां ओंख्रिफोरखौ मोननो गोब्राब जायो नोंथां
औ औ नोंथां माने रांफ्राबो एसे जोबस्रिजोबनानै थायो नङा होनबा नोंथां माने हाजिरा होनायफ्राव
औ नोंथां नोंथांनि खबरफ्रा दासान्दि बोरै सोलिगासिनो दं नोंथां
खबरालाय नोंथां बिदिनोसै मोजाङानो नोंथां माने जेबो प्रब्लेम एबा जेबो माबा जाथखै आरोना नोंथां माने मोजाङैनो दं आरोना नोंथां
अ नोंथां
नोंथाङालाय मा खालामदों
नै नोंथा आंबो एसे एसे माने जिरायनानै दं नोंथां बाहेरायाव
अ नोंथाङालाय जाखांबाय बेलासि नि
औ जाखांबाय नोंथां जानायालाय
मा ओंख्रि जाखोन नोंथां
नोंथां जोंना ओंख्रियाथ' गरम बोथोरबो नालाय दिनै जोंना ओंख्रिखौनो स'वाखै ओंख्रिखौनो स'वाखै नोंथां माने आङो फानलु बाथोन देनानै जानाय जादों नोंथां दैजों सोमनानै
औ औ नोंथां औ औ
ओ नोंथाङा दाथ' बे गरमनि समावथ' जेबोफोर हाबाफोरथ' मावथ'गौानाय नङा खोमा ना नोंथां
अ मावनायालाय जेबो मावखै नोंथां
औ नोंथाङा जेबो हाबा मावाखैबा नोंथांनि नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो स सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां
अ नोंथां बुंदे मा आयदामोन बे नोंथां
ओ बेफोरबायदिनो माने आयदाया ओ बैसागु बोथोर एबा बैसागु फोरबोनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों
अ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा नङा होमबानो नोंथां लारायजागोन एबा सावरायजागोन नोंथां बिनि बागै
नोंथाङा बिदिबा एसे फोरमायदो दे
औ औ नोंथां जेनेबा जों बैसागु फोरबो होनोब्ला बे माने बैसागु फोरबोआ माने जोंनि आसामनि एबा बर'फोरनि ओ जोबोद मोनसे गिदिर फोरबो नङा मोनथां जायखौ जों जे गोदो गोदोनिफ्रायनो आबौ आबौ बै मोननि समनिफ्रायनो जेनेबा जों बे फोरबोखौ जों एबा बे फालिथायखौ जों जेनेबा जों फालिबोदों एबा मिथिबोदों नङा होमबा नोंथां जेनेबा जों दासिमबो फालियो आरोना नोंथां
औ औ जेनेबा जों बैसागु फोरबो होनना बुङोब्ला बेथ' जोबोद मोदे ब बर'फोरनि गिदिद फोरबो आरो ना नोंथां जों गोदो गोदायनिफ्रायनो फालियो जाय जेना जों बैसागुनि सानसे सिगां एबा बैसागुआव माने बैसाग दानाव जायो होननायखौ जों मिथि नो मोनो बैसाग दाननि ओ से थारिखनि सिगां जोङो जेनेबा मा जिब जुनार एबा मोसौ बोरमाफोरखौ जों थुखैनाय जायो आरो ना नोंथां औ जाहाथे जेनेबा बे दाननि समाव जेनेबा बेफोरबादि जिब जुनारफ्राबो जेनेबा जों गावसिर नि ओ आजाद दि जेनेबा जेबो जों बिसोरखौ खायालासिनो दुरुंजों जेनेबा जों बिसोरखौ हगारना होयो आरोना नोंथाङा जेनेबा बिसोरो माने सानसेया माने मो जाङै आजादि थानाय जेनेबा था दों होननानै आरोना नोंथां औ जेनबा जों बे मोसौ थुखैनायाव जों माखासे फिथाइ सामथाइ एबा माखासे मैगंफोरखौ जों बाहाय नायखौ नुनो मोनो जेनेबा जों जेरै बुंनो हायोदि लाव फान्थाव ओ थाइखा जाबस्रि माने बे बायदिनो माखासे जों ओ मैगं थाइगं एबा फिथाइ सामथाइखौ जों बा हायो आरोना जेनेबा जों बेफोरखौ फिसा फिसा हानानै मोसौखौ मोसौनो माला गान होनाय जायो आरो ना नोंथां आरो जों मिथिनो मोनबावदि जेनेबा एबा नुबावोदि जेनेबा जों हा ओ साराइ एबा दोखिनि हांगारखौ जेनेबा जों थाव गोथां फुननानै जेनेबा ओ मोसौनाव फुन फुनना होनाय जायो आरोना एबा बे मोसौनो फुनना होनाय एबा हांगार फुननायानो जेनेबा मोसौ खौ देलायहोनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ आरो जों बैसागुनि से थारिखआव जोङो माने गासिबो बो गामिनि सुबुंफ्रानो एबा गासिबो बर' सुबुंफ्रानो जेनेबा जों गोसो माने रंजाखाङो आरोना नोंथां माने मोसायो आरो ना जोंनिया से दानाव आरो जों बुंनो हायोदि जेनेबा औ नोंथां जेनेबा जों ओ बैसागनि से दानाव जेनेबा गासिबो ओ उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो जेनेबा गिदिर गिदिर ओ एबा बिब-बिब बैबा बिमा बिफाखौ ओ फं समाव जोङो बोरै लायो एबा खुलुमो आरोना नोंथां आरो जोङो ओ माने आबै आबौ मोनाबो जेनेबा बिसोरखौ गथ'फोरखौ जेनेबा बोर होयो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ आरो जोङो जेनेबा बैसाग दानाव एबा बैसागु बोथोराव जेनेबा गासैबो बिफां लाइफांफोर रानो जेनेबा बिलाइ गोरलै गोरलै खिलियो आरोना नोंथां एबा जेनेबा बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिनायजों माने बिफां लाइफांखौबो जोङो बैसागु बोथोरनि रंजाखांनायजों बिफां लाइ खौबो जों समायना नुयो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ औ नोंथां आरो जेनेबा जों गोदोनिफ्राय मिथिनो मोनो जे जेनेबा नुबोदों बि जेनेबा बैसागु बोथोर फैयोब्ला माने जोङो माखासे मा बे दाउखौ जोङो जेनेबा गाबफैनायखौ जों नुनो मोनो जों जायखौ दाउ खौवो होनना बुंनाय जायो जेनेबा बे दाउ खौवौवा माने बैसौ बोथोरावल' एबा बैसाग दानावल' जों गाबफैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना माने गुबुन समाव एबा गुबुन दानाव माने जों गाबफैनायखौ जों नुनो मोना आरोना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ आरो जोङो बैसागु बोथोर फैयोब्ला थ' जों एबा बैसागु बोथोराव जों बिराद माने जोंनि गोसोफोरा रंजाखाङो आरो ना जेनेबा जोङो ओ फुं समावनो जेनेबा जोङो दुगैयै लोबै जेनेबा गामसा आर'नाइ गाननानै अबा ओ हिन्जाव एबा ओ मु आइजोफोरा जेनेबा दखना आर'ना गस्ला गोजा माने बायदि रोखोमनि ना ओ मोजां मोजां ओ गाननानै जेनेबा
मोसानाय खाम जथा सिफुं लानानै जेनेबा जों मोसानायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
औ औ नोंथां माने गामि गामि न'खर न'खर हाबनानै जोङो माने खामजथा सिुफुं लानानै जों मोसायो आरोना नोंथां जेनेबा बे मोसानायखौ जोंहा जों गुबुन गुबुन गामियाव मागिनायबो होनो आरोना नोंथां जेनेबा जों गासिनिबो न'खराव औ नोंथां जेनेबा जों गासिनिबो न'खरावनो हाबो आरो ना दा आरो बे समाव जेनेबा गासिनिबो न'खराव रावनो जेनेबा जोङो जौ जेनेबा जौ फिनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेनेबा जोङो जौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो मोनो आरो बेदर माने जौनि ओ फुख्रि बेदरनि आलि बेफोरबायदि सब माने बाथ्राया जों बेरखाङो आरोना नोंथां बे समाव
औ नोंथां औ
बैसागु बोथोर समाव माने गासिबो न'खरावनो जौ जौ जुमायफ्रा थाखायो आरोना नोंथां आरो बेदर आखाइफोराबो माने थाजोबो आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जों बे समाव माने जोंनि गोसोफ्रा ओ माने जोबोद रंजा खांनाय फैनायनि जाउनाव जेनेबा जोङो ओ बेफोरबायादिखौ जेनेबा एसे एसे जानाय लोंनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ जेनेबा बा आंथ' एसे एनै फोरमायबाय नोंथां नोंथाङा आंनि फोरमायनायखौ बोरै मोनदों
नोंथांनि फोरमायनायखौथ' आं जोबोद मोजां मोनदों नोंथां एसे खोनाफेरै खोनाफेरै एसे मिथिफेरैखौबो आं आङो नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय नोंथां
औ-औ होमबा नोंथाङाबो एसे बैसागुनि बागै फोरमायना होदो नङा होनबा नोंथां जेनेबा आं मिथियै - मिथियै बाथ्राफोरखौ जाहाथे आंबो मिथिनो मोननायनि
औ जागोन नोंथाङो बैसागु बब्लाथ' जोङो जेनेबा जोंनि आसाम हादोरसायाव माने गासैबो सुबुंफ्रानो बे बैसाग दानाव माने बैसागो बोथोरखौ जों फालियो होनानै मिथियो नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
खोनानो मोननायाव माने बैसाग दाना जेनेबा जे जब्ला बैसागो बोथोरखौ माने बैसाग दाननि सेथि ओ सेथि माने अक्ट'निफ्रायनो जोङो फालियो होननानै मिथिनो मोनो नोंथां
औ - औ नोंथां औ
बेफोरबायदिनो माने बैसाग दाननि माने जोबजासिमखौ माने बैसागु बोथोर होननानै जों मिथि नोंथां जेनेबा गिबियाव बेफोरबायदिनो मोसौ थुखैनाय नैथियाव बेफोरबायदिनो गावजों गाव मान सनमान होलायनाय थामथियाव बेफोरबायदिनो ओ जेनेबा गिदिरफोरखौ मान सनमान होनाय उन्दै फोरा बेफोरबायदिनो स्निथि दिनफोराव मैगं थाइगं खानाय मानाय बेफोरबायदिनो जाथि खुरमाजों आला आलासि जाज्लायनाय बेफोरखौ जों बैसागु बोथोरनि माने बैसागु बोथोरनि बेफोरबायदि सानफ्रोमबो सानफा एबा दिनफोराव माने गुबुन गुबुन माने आयदायै फालिनायखौ जों मिथिनो मोनो नोंथां
औ औ नोंथां औ औ आरो जेनेबा जों नोंथाङा दानि जेनेबा मैगं थाइगं खानायखौ जानायखौ बुंदोंमोन जेनेबा बेखौथ' जों मोसौ थुखोननाय जानाय जायो नङा होम थां जाहाथे जेनेबा जों बे मोसौ थुखैनाय समाव जोङो बे जेनेबा जों मिथिनो मोनबोयोदि आरो जों जेनेबा नुबोदों बोदि दे जेनेबा जों एक्स' सेजौ से जेनेबा मैगं थाइगं हाग्रानिफ्राय बुथुमनायखौ बुथुमनानै जों जायो आरोना
औ नोंथां
बे समाव माने गासिबो जेनेबा हाग्रायावनो जा मैगं मोनो एबा हाग्रा बंग्राखौनो जों संनानै जायो आरो ना नोंथां माने बे दिन जेनेबा बे दिनाव जेनेबा जोङो हाग्रा बंग्राखौ जाबा बो जोंनाव जेबो बेमार आजार जेबा जोंनाव जों देहायाव जेबो असुबिदा जानायखौ जों नुनो मोना आरो ना नोंथां माने बोथोरानो जेनेबा जों मिथिनो मोनोदि जेनेबा बोथोरानो थिनखानाय बायदि जेनेबा बे समाव माने गासिबो बिस गोनां मैगंफोरखौ जाबाबो जेनेबा जों जेबो जाया होननायखौ जों मिथिनो मोनो आरो जों गुबुन समाव बे बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो खांनानै एबा जों नागिरनानै जायोब्लानो जेनेबा जों देहायाव बेमार आजार जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां नंगौ
औ औ नोंथां
औ
आरो नों
अ नोंथां आं फोरमायदों माने ओ बैसागु बोथोराव माने बयबो माने ओ जोङो न'खर नखर मोसा हायला हुला माने ओ लाइमोनफोरखौ जों मोसानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां खाम ज'था सिफुं ला माने माने गासिबो बेफोरबायदिनो न'खर न'खर हाबनानै माने मोसानायखौ जों नुनो मोन नुनो मोनो नोंथां आरो बेफोरबायदिनो माखासे जे लाइमोनफोरा माने लामाफोरावबो बेफोरबायदिनो मोसानानै माने लामानि दावबायनाय सुबुंफोरनावबो जोङो एसे एनै रां रुफा माने मददनि थाखाय गावसोर बेफोरबायदिनो ओ मा होनो बेखौ ओ माने गावसोर जानाय मुवाफोर एसे लाहार फाहार खालामनो माने रां रुफा नांगौ जानायाव माने बिसोरो लामाफ्रावबो माने मानसिफोरखौ माने मोसाथेनानै माने फैसा खांनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बैसागु सागु बोथोराव
औ नोंथां औ औ औ औ नोंथां
ओ दाथ' गरमा बारा जाबाय नोंथां ओ
औ औ नोंथां औ
बेनिफ्राय गोबां ओ बेफोरबायदि बै बैसागुनि सोमोन्दै जों मिथिनो मोनबाय नोंथां ओ दा दोनथ'सै नामा नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां औ औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां जागोन नोंथां औ औ